नोंथां
हेलौ नोंथां औ खुलुमबाय।
खुलुमबाय ‌। खोनाबाय ना?
औ औ औ हेलौ खोनादों।
ओम नोंथांनो कल खालाम बे जाहोना बेनोदि आंङो नोंथांनाव ओम बैसागुनि खेलाफोरनि बागै सावरायनो सानदों।
औ औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन
दा नोंथाङा नोंसोरनि ओनसोलनि जेनबा नोंसोर गामिखौ एसे खिथानो हागोन ना?
औ औ हागोन हागोन हागोन। जोंनि ओनसोलावथ' बै ओम बैसागु बोथोराव बायदि बायदि रोखोमनि खेला होनाय जायो। ओ ओरैबायदि खेला नाय जायो ओम जोंनि ओनसोलाव बैसागु समाव खारनाय बादायलायनाय बारनाय बे फोरबायदिनो मार-माराथन बेफोरबायदि ओ गोलाव खारनाय बेफोरबायदि जोंनि ओनसोलाव खारनाय बादायलायनाय होननाय जायो। खेलाफोर होनाय जायो आरोना
औ
आरो आरो बेजों लोगोसे बिदिनो थामा बुख्रुबनाय बेफोरबायदि खेलाफोरखौ होनाय जायो आरो जोंनि बैसागु बोथोराव
ओरैनो नोंसोरनि ओनसोलाव ओ नोंसोरनि जायगायावबो बेफोरबायदि खेला होयो नामा नोंथां?
औ होयो नंगौ होयो नोंथां।
औ नों थाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ जोंनाबो जों गामियाव जेनेबा जोंनि ओनसोलबा जों गामियाव जेनेबा आं गामि खिथानोसै नोंथांनो
औ औ औ
औ जोंनियाव टारमाने फारसटावनो उन्दै उन्दै गथ'फोरनि होग्रोयो जेनबा मोसौ खालिनो मोसौ थुखै खालिनि फुङाव जेनेबा मोसौ थुखै खांनानैनो जोंना खेलाखौ होयो फास थावनो जोंना उन्दै उन्दै गथ'फोरनिखौ किस खेला होयो बिनि उनाव उन्दै उन्दै गथ'फोर फोरनि दाउला सौलायनाय दै बोरि उन्दै उन्दै गथ'फोरनिखौ हौवासाफोरनि हिनजावसाफोरनि होग्रोयो आरो फ्राय बिनि उनाव बेलासेयाव बेलासियाव ओंखाम जाखांनानै माबानि होयो सेंग्राफोरनि खारनाय आइजोफोरनि खारनाय गथ'फोरनि खारनाय हिनजाव सा उन्दैफोरनि खारनाय होयो औ दा खारनायनि उनाव बेलेग बेलेग होसिनगोन बा जे एकस' एक्स' मिटार होग्रोबाय फार्स्टआव बिनि उनाव आरो सारिस' मिटार बिदि होयो बिनि उनाव सललस' मिटार टार इदि होयो ओमफ्राय बिनि उनाव बिदिनो सानसे जोबसिगोन आरो खालिबो होसिगोनलाय। खालि बिदिनो जेभलिं खुबैनाय दिडिसकास खुबैनाय बे अवड्र खुबैनाय। ओमफ्राय बेखौ होयो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव हिनजाव आइजोफोरनिबो होयो ओमफ्राय बोराय फोरनिबो होयो ओमफ्राय लंजाम बारनायबो थाबाय हाइ जाम्प बारनायबो थाबाय। ओमफ्राय माबाखौबो होजायो ओम दिरुं बो नायफोरखौबो है इदि आरो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो दा नोंथाङा दा खेलाफोरखौ जेनेबा माबायदि मोनो आवगोलनिफ्राय सोलायनाय मोनो ना माबायदि मोनो जेनेबा?
थ' गोदोनि गोदोनि खुरैइ दा बांसिन सोलाय बोबाय। बेनि अनगाय गोदोनि खेलानि अनगायैबो दा गोबां खेलाफोर नुनो मोनबोदों जेरै जोङो खुन्दुं बिजियाव खुन्दुं सोनानै लाबोनाय। बेफोर खेलाया गोदो गैया मोन। दा सोलिबाय थायो जेनेबा बे खेलाया।
उम ओमफ्राय भलिबलफोराबो।
औ औ जोलुर गेलेनाय बेफोरो ओम जोलुर गेलेनाय आखाइजों गेलेनाय फु भलिबल बेफोरो काबादि बेदि गला बेफोरो दा ओम दासिमबो सोलिबाय थायो बेफोर खेलाफोरा
बेफोर गोदान जाबाय तारमाने
औ नोंसोरनि नोंसोरनि ओनसोलावबो बेफोर खेलाफो फोराबो गेलेनानै नुनो मोनो ना
औ जोंनावबो बिराद सोलायबाय तारमाने बेफोरबायदि गोदान गोदान माबा हाबफैबाय जेनेबा गोदान गोदान भलिबल फुटबल बेफोर हाबफैबाय जोंनावबो जायो। जोंबो गेलेयो बोर खाबादिफोराथ काबादिया दंखायोमोन नामाथाय आवगोल' औ काबादिया दंखायोमोन होनोमबालै दा जोबलांबायसो खाबादिखौ गेलेथारला।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
दा जों उन्दै उन्दैयाव खाबादि गेलेयोमोन ना? ओरो दाना दानि गथ'फ्रा
उम बेनि अनगायैबो बैसागु बोथोरखौ नोंथां आंनि नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि फालियो बेखौ बुंथिना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन।
औ
ओ बैसाग बैसागोनि सानसे सि
मोसौ मोसौ बैसागुनि बागै औ मोसौ बैसागुनि बागै एसे फोरमायना होदों नोंथाङा
मोसौ बैसागु बे बैसागुआव जोङो फास्टआव फुङावनो जोङो मोसौनो मोसौखौ थुखैग्रोयो। बेखौ थुखैनो थाखाय गोनां जानाय। जेनेबा माबा माबि मुवा नांगौ बेखौ सानसे सि सिगाङावनो बुथुमखायो जेनेबा दिग्लिलिथि फान्थाव माबा माबि ओमफ्राय बे थाराय माबा माबिफोरखौ बुथुमखायो ओमफ्राय
औ औ
बेफोरखौ माला सुनानै मोसौनो गानहोयो ओमफ्राय गानहोनानै बै हांगार खिथुनि हांगारखौ माबानानै हख'नानै बेखौ थाव गुबैजों लागायनानै बेखौ बै माबाजों नोलोजों बेखौ मोसौनाव दागो होयो। ओमफ्राय बिदिनि उनाव मोसौखौ आगार आगार हरो नङाबा दानि जुग दानि जुगावथ' आगार हरनोथ' हाला नालाय। गिदिर गिदिरखौ खास गोन ओमफ्राय फिसा खौ आगारना होयो इफोरबायदि आरो
नोंथाङादि बुंदों औ नोंथाङादि बुंदों नैबे खान्थानि खान्था खिथौनि हांगारखौ हल' नानै मोसौनि मोसौनि मा मोदोम एबा बिखुंआव फोननाय जायो बेखौ मानि थाखाय फोननाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायथि जागोन नामा
बेखौ थारमाने बेयो गोदोनिफ्रायनो दंखायो बेयो तारमाने गोदोनि दिनाव हाग्रा गोजामोन नालाय गोदनि दिनाव थ' हाग्रा गोजामोन बै हाग्रा खाथि खाथियाव जेनेबा मोसौ फिसियोमोन नालाय बिसोरो हाग्रा खाथि खाथिनि मानसिफोरा मोसौखौ हाग्रायाव हगारहरोमोन ना ओमफ्राय बै टाइमाव जाहाथे बे हाग्रानि जुनारफोरा बिसोरखौ अरनि थाखाय थारमाने गिनानै अरनि थाखाय बेखौ खालामो मोन होननाय खोनादों तारमाने आङो बेबायदि आरो दा नोंथांमोननिथिंबो मोसौखौ बिदिनो थुखैयो नङा होमबा एसे फोरमायदो
जोंनि ओनसोलावबो बेफोर बायदिनो बैसा गु साननि उम बैसागु दाननि से थि उम बैसागो दाननि बैसागो दाननि सौफैनायनि सैथो दाननि उम जोबथि खालाराव जोंनियावबो बेफोरबायदिनो बैसागु बैसागु बैसागु मोसौ बैसागु जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो फालिनाय जायो ओम सैथो दाननि नि सैथो दाननि लास लास साननि सानसे सिगां जेनेबा साननै सिगां उम बे मोसौ थुखैनायनि औ मोसौ थुखैनायनि मुवा बेसादफोर जे उम जेरै थाराय गाजलि दिग गिथि बिलाइ हाइजें पानेला उम पानेलाव बेफोरखौ जोङो फान्थाव बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै लाग्रोयो मानोना मानोना जोङो बो उम मोसौ बैसागु खालि जेनेबा बैसा
हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ